औ अ हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ अ नोंथाङा दा फ्रि ना
फ्रि नोंथां
औ बिदिबा बे समाव ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथां।
ओम गोजोन्थों नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ अब्ला नोंथांजों आङो फंनैसो रायलायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ जोब्लु होमबा जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों आङो जोंनि देहा साव बे बा जोंनि देहाखौ आथिखालनि मुगायाथ' गोबां बेमार आजार जाबाय थायो नङा होमबा नोंथां ओं गोबां बेमार आजारजों जुजिनांगासिनो जोंनि देहाया बा आथिखालनि गोबां सुबुङानो बैफोरनि सोमोन्दै गावनि देहा अजित जोथोन लानोब्ला माबायदि गावखौहाय ओ रैखा लानांगोन बेजों लोगोसेनो जानाय लोंनायजों माबा जोंनि देहायाव उसुबिदा जायो नामा बा माबा मोनसे उ सुबिदा जोंनि फैगासिनो नामा बैफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ ह नोंथां औ ओ गोदोनि टाइमावथ' ओ बिदिनो रासायनारि हासार होआलासिनो जोङो मैगं थाइगंखौ ओ मोजाङैे बिदिनो हासार गोनां मैगं थाइगं मोनजायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो बै टाइमावहाय ओ बिफां लाइफांनि गेजेरजों ओ अक्सिजेन मोजां थाजा मोननो मोन मोनजानायनि गेजेरजों जोंनि देहाया बे टाइमावहाय एसे गोख्रों जायोमोन नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
आथिखालनि मुगायावथ' गासिबो ओ रासायनारि हा सार होनाय ओ बिदिनो बायदि केमिकेल होनाय बुस्थु जोङो मैगं थाइगं मोनजायो नङा होनब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
लावबो जालांनो हमबाय बेफोरबायदिया ओ हासार बायदिसिना होनाय ओ बिदिनो मोसौनि गोबोरखि बायदिसिनाखौ खम होनाय बे फोरा खमायलांजोब्बाय मानसि बांलांनायनि गेजेरजों नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दे ओ गारि मथर बांलांनायनो बा बांलांनायजों लोगोसे दारिमिनारि ब गोबांनि फसंनायनि गेजेरजों कार्बन दाइ साय बेजों लोगोसे बिनिफ्राय गनाय गेसआ
नंगौ
बारहावायावहाय आबहावायावहाय गोरोबनायनि गेजेरजों बिफां लाइफाङा खमायलांनायनि गेजेरजों गाज्रि बारहावा मोनजानायनि थाखाय जोंनि देहाया गाज्रि जाजोब्बाय नङा होनबा नोंथां
औ
बै टाइमावथ' बेफोरो गारि मथराबो खममोन बिजों लोगोसे मानसियाबो खममोन बिफां लाइफाङाबो गोबांमोन बै टाइमावहाय मानसिनि देहाया मोजाङैनो थाजा एबा स्ट्रंमोन आरोना
बेयावथ' बायदि रोखोमनि मोजां मैगं थाइगं मोनजायैनि थाखाय मोजां बार मोनजायैनि थाखाय जोंनि देहाया बिदिनो बिगुरनि गाराय केन्सार आरि सानाय सुनाय बेफोरो बांनांगनो हमबाय नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया थारैनो नोंथाङा जि जि बुंदों गोदोनि समाव जोङो गावनि मिथिंगायारि हासार जि मोसौनिफ्राय ओंखारनाय गोबोरखि नङा होमबा नोंथां बैफोरखौ जोङो बै फोरफोरखौ जोङो बाहायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो
गावनि मिथिंगायारि खानस्रिनि खि आबाद मावोमोन जों बैफोरखौ बाहायो लोगोसे बोरमानि खि बैफोरखौ जोङो मिथिंगायारि हासार हिसाबै बाहायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
आरो नंगौ नोंथां
दा औ दा जेनेबा जोङो बांसिन मा आथिखालाव मा जाखो माखासे बिगियाननि सोरजिनाय रासायनारि हासार बैफोरखौ बाहायनानै जोंनि देहाया लोरबां बा बेमार आजार जानाया बारा जादों होननानै नोंथाङा सानो आरोना?
औ नोंगौ नोंथां।
बुंनाया थिगानो आरो जे जोंनि दिनै गारि मथर खारनायाबो जोंनि जाहोन होननानै बुंनांसिगोन मानो होनबा जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जाबाय। बैजों लोगोसे जोंनि देहाया बो गाज्रि जालांनो हमदों लोगो एसेनो आरो मा गाव गावनि देहाखौ जोङो जोथोन लानो रोङैयाव बा सानफ्रामबो जोङो गावनि देहाखौ एक्सारसाइस बा माबा मोनसे गेलेनानै जोथोन लानांगौ। दानि दिनावथ' बेफोरखौ जोबोद खम जाबाय नङा मा नों थां
औ नोंगौ नोंथां।
बेनि थाखाय नोंथांनि बुंनायाव जेनेब्ला जोंनि देहाया बा जोंनि सावस्रिया माने सि गोदो सिगांनिख्रुइ दिनैसिम गोबां दुरबलाव फैबाय होननानै नोंथाङा बुंनो हायो बुंदों आरो
ओ औ औ
दा नोंथाङा मा सानो जेनेबा नंनायाथ' नोंगौ नोंथांनि बुंनाया गासैबो थारैनो सैथो। दानि आथिखालनि मुगायावथ' गोबां गावनि देहाखौ जोथोन लानो थाखायथ' जोङो जानायनिफ्राय लानानै ओ गावनि देहाखौ ओइ एक्सारसाइस मोनसे ला निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोंङो जोथोन लानांगौ जायो नङा होमबा औ। दा बिदिब्ला नोंथाङा बिदि होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायदों।
औ औ
दा नोंथाङा आरो मा बुंबावगोन?
ओ आरो बेफोरनि गेजेरजों ओ जोंनि देहाया दानि समाव आथिखालनि मुगायाव गोदोनिफ्राय ओ बिदिनो गाज्रिसिन थासारियाव फैनायनि माखासे रिजोनआ जाहैबाय माने आखुथायफोरा जाहैबाय एसे बुंदेरनो सान्दों आरो बेफोरखौहाय ओ गाज्रि जानाय लोंनाय एबा ओ मोजां गावनि देहाखौ साखोन सिखोन लाखैयैनि जाहोनावहाय ओ एसे बायदिसिना जाबानो एसे बायदिसिना जाबानो ओ बिदिनो बिगियाननि सोरजिनायखौ होन्दों नङा नङा होनबा नों थां ओ मुलि आरिफोरखौ ओ नांगौनि बारा जानानै एसे सानाय सुनायावनो नांगौनि बारा जानानै बे मुलियानो जोंनि उदैयावहाय एबा जोंनि मोदोमावहाय ओ जमा जाहैयो नङा होनबा नोंथां। बेथ' हमनानै लादो ओ सानाय सुनायानो हमना ला होनना लाबाय जेनेबा बिसनि मुलि बेफोरथ' जोंनि देहानिफ्राय ओ जुदि लोंखाबाय जेला बे अराय समनि थाखाय गोजान जाथारगोन बे नङा होनबा नोंथां बेथ' थाबाय थागोन ओ अराय सम खारथारगोन बे नोङा ओ बियो उनावहाय ओ एसे सानाय सुनायावनो जुदि जोङो जायोबा ओ बिगिनो बिगियाननि सोरजिनाय जानांगौ नं जान जानांगौ आरो जा जाया बेखौ बुंङो बुंनो थाङा आरो ओ नांगौनि बारा जानो नाङा आरो ना ओ
नंगौ
जाहाथे इयुननि समाव बेफोरनो ओ जमा ज जानानै जेब्ला बैसो जाहैयो एबा बैसो जायैनि सिगाङावनो दानि टाइमावहाय बायदिसिना बेमार जासै नङा होनबा नोंथां ओ बिदिनो मोजां बार मा मोनजायनि थाखाय ओ मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ ओ रासायनारि होयि हासार बेफोरनि फैसारिब ओ मोजां फिथाइ सामथाइखौ मोनजायैनि थाखाय मोजां मैगं थाइगं मोनजायैनि थाखाय ओ बेफोरो
सोमजिदों होननानै नोंथाङा सानदों आरो नंगौ थारैनो रासायनारि मुलिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद ओ गाज्रि बा जोंखौ जोबोद गाज्रि गोहोमाव खोख्लैगासिनो दं खार दिनै बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो फोथाराव गोदोनि समाव जोङो गोबोर हासार बाहायनाय जायगायाव जोङो दिनै इउरिया बायदि हासार बाहायो नङा होमबा पटास बायदि हासार बाहायो ए दा माखासे रासायनारि मुलिया ओरैबायदि ओंखारबाय ओइ दिनैनि दिनावहाय माखासे गोथां बुस्थुखौबो ओ सोमनाय लोगो लोगो जोङो बा सेकेण्ड बा जि सेकेणडआवनो बेफोर बैफोर फिथाइ सामथायखौ जों मोनहोनोबो हायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ ओमफ्राय बैफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फानगोन बैफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जानानै जोंनि देहाया सावस्रिया जोङो ला लासै लासैनो गाज्रि जालांनो हमो नोंगौ ना
औ नोंगौ नोंथा
थारैनो आंबो बिदि होनना होननानै सानो नोंथां दा बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंदों दानि सिगांसो बुंबावदोंमोन ओ जोंनि ओ सावस्रिनि बागै ओ माखासे जे आबहावा गाज्रि जानायनि सायाव होननानै
औ औ
आबहायाबोथ' जोंना गोबां गाज्रि जालांगासिनो नोंथां।
औ
औ
नोंथांनिसिम आं औ
अन्थाबो जायो
नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि सोनो सानदों आरो ना ज तुर प्रसाद तुर प्रसाद तुर ओ गुद गोद मा गोदै सोलिबोनाय आबहावाखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय एबा जों मोजां बारहावा मोनजानो थाखाय जों माबोरै रैखाथि खालामनाया गाहाम बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
अ नोंथां थारैनो आबहावाखौ रैखाथि होनो होननाय लोगो लोगोथ' जों गिबि गिबियावनो जोंनि मिथिंगायारि सम्पद दंफां लाइफां गिबियावनो जिब जुनार जों गासिखौबो खाथि होनो नाजानांगोन बैफोरजोंसो जोंनि मिथिंगायारि सम्दखौ जों रैखाथि होबासो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानाय नङा नङा होमबा? बेजों लोगोसे जोङो बिगियानारि सोरजिनाय जि बायसाइकेल मटर गारि बैफोर बेखौ जोङो खमायनांगोन बा जों बेखौ खम सालायनायफोरखौ बाहायनायखौ जों खम खालामनांगोन नोंथां।
औ।
खैफोदनि जाउनाव गोबां इनफेकसन बायदि जानानै जोंनि आबहावाया गुबुंले जानानै माखासे मिथिंगायारि समफोरा खैफोदाव फैगासिनो। बि दंमोन। डिजेल पेट्रल सावनाय केरासिन सावनाय बैफोरो माने मोनसे मोनसे मिथिंगायारि सम माबा मिथिंगायारि सम्पदखौ बैफोरो मोनसे मोनसे आंनि आंनि मोनदांथियाव बैफोरो मोनसे मोनसे मिथिंगायारि सम्पदखौ माने औ। लस खालामदोंबा जोंनिफ्राय बेफोरखौ खोमोरलांनो नाजागासिनो। दं होननानै आं सानो आरो। दा बेैफोरखौ रैखा होनाय लोगो रैखाथि होनाय सिगां जोंङो बेखौ रैखाथि होग्रोनांगोन जोंनि गारि मटर सालायनायखौ बिनिफ्राय मिथिंगायारि सम्पद जोंङो दंफां लाइफांखौ गिबियावनो जोंङो सोरगिदिं जोंनि जायगायाव गायग्रोनांगोन बेफोरखौ जोंङो जौगाथायाव लाबोनांगोन। अब्लासो जोंङो मिथिंगायारिया सम गोग्गो जाबासो जोंङो जोंनि आबहावाखौ गोग्गो मोननो हागोन नोंथां।
औ।
आं बिदि होननानै सानो आरो।
औ।
औ।
होनबा नोंथां समाबो जाबाय होनबा दोनथ नायसै नामा होनबा नंङा होनबा नोंथां?
अ दे नोंथां होमबा नोंथांजों आंङो फंनै से रायलायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय आरो माखा माखासे गियान मोननायनि थाखाय नोंथांनि सिम रोजा रोजा साबाय
औ नोंथांनिसिमबो